औ ओ खोनादों
नोंथाङा दा फ्रि सम दंना।
औ फ्रि सम दं नोंथां औ
अ नोंथाङा सम दंब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां सावराय जागोन।
अ अब्ला जोंङो दा दावबायनाय आयदानि सायाव सावरायनायनि गिबियावनो नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंदोलाय नोंथां
औ माने जोंङो ओ बे आयदानि सायाव मोजाङानो माने दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोंङो ओ मोनसे जायगायाव थानानै गुबुन मोनसे जायगासिम ओ जाबायदि मा होनो लामायाव मा होनगोन बेखौ मोनसे गुबुन हा जायगासिम थाबायनायखौनो बुंनाय जायो आरोना। माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसेसिम ओ थांनायखौनो जोंङो दावबायनो होननाय बुंनाय जायो। दा बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि ओ माने थांनायाव माने मा होनगोन बे लामाफोराव आरोना माने गोबां ओ बिदि जालाङो मा होनगोन रंजानाय मानाय जालाङो आरो ना। ओ माने बे जायगासिम सहैनायनि गेजे ओ सिगाङाव बे लामाफोराव जेनेबा जारनिया ओ मोजां जालाङो आरो ना। बेयाव जोंङो रंजानाय मोनो इन्टारेस्ट जायो। ओमफ्राय बिदिनो जों बेयाव मोनला आरो थ' जोंहा दावबायनायाव जों आंनो जेनेबा ओ हारसिं हारसिं थांनाया माने बारा एसे मोजां नङा आरो ना। ओ दावबायनाय होनबा जेब्ला जोंङो जमा-जमा लोगोफोरजों थाङो। बा बिदिनो ओ जमा जमायै थाङो। अब्ला जोंहा माने मोनसे गोजोननाय रंजानाय फैयो। बिदि हारसिं-हारसिं थांनायाव माने बेसे इन्टारेस्ट जायाबो जानो हागौ खोनादोंना नोंथां
औ नोंगौ थारैनो खोनादों नोंथां
बिदि माने ओमफ्राय इखोनो जोंङो जमा-जमा लोगोफोरजों बा बिदिनो सोरजोंबा जमा जमा थांनांगौ आरो ना हान्जायै थांबा मोजांसिन जायो। जेनेबा खैफोदफोर जाहैबाबो बा माबा मोनसे जाब्रबथाय जाबाबो ओ मानो माने हेफाजाब मोनो आरोना जमा-जमा थांबा। थ' बिदिनो औ जोंहा ओमफ्राय बिदिनो दावबायनाया माने मोनसे ओ मा होनगोन? गासिबो मोजां मोनो आरो दावबायनो बे संसाराव थानाय गासिबो बुहुमाव थानाय गासिबो सुबुङानो दावबायनो थाखाय मोजां मोनो। बे दावबायनायावनो जोहा ओ जों थाबायबा जेनेबा दावबायबा जोङो से जायगा जोंथ' जेनेबा बे ओ जेनेबा बे बड'लेण्ड -बड'लेण्डनिफ्राय जोङो बबेबा -बबेबा जायगायाव थांबाय। अब्ला जोङो बै ओनसोलनि ओ सुबुंफोरनि ओ कालसार थानाय जेनाय-थानाय जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय राव बाथ्रा बेफोरनि बागै मोजाङै मिथिनानै फैनो हायो आरोना। जेनेबा जोंथ' बे थाइसेयाव थाबाय थाबाथ' जों बै जायगायावथ' मा थायो मा रोखोमनि मानसि थायो बेखौथ' जों मिथिया। जोङो ओ गुबुन मानसि जे जायगायाव दावबायनानै थांबा बै जायगानि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय गासिबो ओ माने बेफोरखौ मिथिना फैयो आरोना बे जाथिनि ओ कालसारनि हारिनिखौ। थ' बिदिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा ओ बिदि थावबाय दावबायहैनायाव जोंनो माने बेग नांगौ बेगाव माने जोंहा गोनां बुस्थुफोर लानो गोनां जायो। जेरै जेनेबा टेब्लेटफोर मुलिफोरबो लानांगौ जायो जेनेबा लामा ससेयावनो बहाबा लोमजाबा साज जाबा औ बिदिनो जाब्रबनो थाखाय जों लानांगौ जायो। ओमफ्राय माने लामा ससेयावथ' महाबा डक्टर मोनब्रवगोन बेथ' नङाना। जोङो मुलिफोरखौ लानांगौ जायो लाखानांगौ जायो आरोना रेदिखा। ओमफ्राय जोंहा माने बिदिनो ओ जानाय लोंनायबो लाजोबखांनांगौ जेनेबा महाबाफोर ओ जायगाफोराव औ। जेनेबा माबा मोनसे जाब्रबनानै ओ जेबो माबा नुवाबा दुखानफोर गैयाबा बेफोरबायदिबो जानो हागौ। थ' जोङो जानाय लोंनाय माने बेगाव रेडि लाखा जोब हाबनांगौ आरोना ओमफ्राय जोंहा औ- औ -औ। बिदिनो आरो ओमफ्राय जों मोनसे जायगायाव थाबायहैनोबा न्खिन्थु जोङो बे जायगानि फासआवनो आगोलावनो ओ मिथिग्रोना लाग्रोनांगौ आरोना माने मोनसे जायगायाव थांनायनि सिगां। औ बे जायगायाव जेनेबा मा -मा मानसि थायो मा- मा जेनेबा ओ माबाफोर जायो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै जों गिबियावनो मिथिखाना लाग्रोनांगौ, ओमफ्राय जोङो बिनि उनावसो थांग्रोनांगौ थांनांगौ आरो। नङाबा जेनेबा मोनथिया हसिया थांनानै माबा मोनसे जेनेबा नोङो बिसोरनि ओ रुलफोर दङब्ला बिनि ओ उल्थाय खालामफ्लांबा जेनेबा बिसोराबो दाय जागोन आरो बिदि आरोना। बिदिफोर जायो औ। जोङो बिदिनो मोनसे मोजाङै प्रपार प्लेनिंनि सायाव ओ मोनसे थाबायनाय थाबायनाय दावबायनायखौ जोङो खालामनांगौ आरो दा आं बिसेखौनो बुंसै। ओमफ्राय नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो नोंथां नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय बेफोर गासिबो नंगौ थारैनो सैथो नोंथां। दावबायनाया जोंनि जिउआव मोनसे जोबोर गोनांथार होननानै जों साननानै लानो हायो मानो होनोब्ला जोङो दावबायोब्ला जोंनि जिउआव दा दुखु दुखु- दाहाफोर बा गोसोफोरा गाज्रि जायोबा जों गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैयोब्ला जोंहा बेनि मिथिंगायारि समायना नुथाय बा बायदि बायदि नुथाइफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोफोरखौ जोङो मोजां मोनो
औ नंगौ
बेबायदिनोहाय औ दाथ' दैज्लां बोथोर जोबोर गरम जोंनि बे आसामाव नङा होमबा जायनि जाहोनाव जोंनि साखाथियावनो थानाय जोंनि भारत हादरनिनो साखाथियाव थानाय गुबै मोनसे स्टेट जेरै शिलं बेयावहाय जोङो जोंनिफ्राय सुबुंफोरखौ गोबां दावबायहैनाय नुयो मानो होनोब्ला ब्ला बेयावहाय एसे हिल्स एरियानि थाखाय अखानि बिबाङाबो एसे बारा आरो बेवहाय गुसु थान्दा बेनि थाखायहायनो सिलंनि सेरापुन्जि दाउखि लाइट लुम बायदि बायदियावहाय दा जोङो जोंनि बे आसामनि सुबुंफोर- खौ गोबां बिबांनि दावबायहैनाय नुनो मोनगासिनो बेबायदि आवायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि जेनेबा बड'लेण्ड बा जोंनि आसामावबो गोबां बिबांनि गुबुननि गुबुन स्टेट बा गुबुन हादोरनिफ्राय बेरायनो फैनाय बा जायगा नायसंनो फैनायखौ जोङो दासान्दि नुनो मोनगासिनो जेरैहाय बडलेनावबो गोबां बेरायनो लागा दङ जेरै जोंनिया भैरबखुन्द' मानास सकि बेफोरबायदिनो गोबां लावखार - खाम जाग्रा जायगा बा नायगिदिंनो लागा जायगा जेरै मानास मानासा जोंनिया थसेल' गंआरि गान्दानि थाखाय जोबोद मुंदांखा बेयाव जोंनि आसामनि बाहेरनि बा गुबुन हादरनि फोराबो फैनानै जोंनि बे बड'लेण्ड जोंनि मानास जायगायाव जोङो दावबायफैनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनोहाय जोंहा दावबायबा- जोबोर उफेरा गियानफोरबो मोननो हायो जेरहाय गुबुन मोनसे हादोराव दावबाय होयोब्ला जों बे हादोरनि नोंथाङानो बुंलांनाय बाय- बे हादोरनि गाननाय जोमनाय जानाय थानाय बे हादोरनि लामा बा गारि मथरा माबायदि बेफोरनि बागै- जोंहा मिथिनो हायो बेबायदिनोहाय जोङो जोंनि फरायसा जेरै कलेज स्कुलनि फरायसा फोरखौबो जोङो दाब दाब जायगायाव दावबायनो लांनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि गुवाहाटियाव साइन्स मिउजियाम सिराखाना बेफोरबायदि जायगायावहाय जोङो जोंनि कलेज स्कुलनि स्टुदेन्टफोरखौ बे- बेरायनो लांनायखौ जों नुयो।
औ नंगौ
ब्ला जों बेनिफ्रायबो जोबोर गियान मोननो हायो बेबायदिनोहाय जों जेरै जोंनि गुवाहाटियावनो थानाय कामायख्या बालाजि बायदि बायदि मन्दिरफोरावबो जोङो गुबुन हादोरनिफ्रायबो दावबायफैनायनि बियो बा जोंबो दावबायहैयो बेफोरबायदिनो दावबायोब्ला जोंहा जोबोर गियानाबो बाङो बा जा जोंनि गोसोआव दुखु दाहा थायो बेफोरबो एसे खमायो होननानै जों साननानै लानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो। दा बेफोरनोसै आरोना नोंथां औ।
औ नोंथां थारैनो
औ ओमफ्राय जोङो जेनेबा आबाद ओ नोंथां बुंलांनाय बायदि नो ओमफ्राय जोंहा इदिनो गियान मोनो आरोना। गुबुन मोनसे दाबसे जायगानि जेनेबा जोंथ' मोनसे जायगायावनो थाबाय थाबाथ' गुबुन जायगाथिं मा जादों बेखौथ' मिथियाना। जेनेबा जोंनि ओ ओनसोलावसो जेनेबा बिदि बिदि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दं। बा बेलेग गुबुन ओनसोलावबा माबायदि जायगा दङ बा माबायदि मिथिंगायारि ओनसोल। बा माबायदि गाननाय जोमनाय हारि दङ बेफोरखौ जोङो बेखायनो ओ नायनो थाखाय ओ दावबायनायखौ खालामनांगौ आरो। माने दावबायनायाव जोबोद इन्टारेस्ट आर ना माने बिदि जमा जमा दावबायनो हाबाथ' आरो रासिन जासिनो आरो गोजान गोजान फोराव बा बेलेग हारिनि कालचारनि सोमोन्दै ओ माने मिथिनाय मानाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय जानाय स्टाइल थानाय स्टाइल बेफोरबायदि आरो ना। ओमफ्राय जोङो बेफोरखौनो मिथिनो हायो आरो जेनेबा दावबा थ्रुयै ओमफ्राय जोङो हानजा हानजायै थांसिनबा मोजां आरो बेफोरबायदि थाबायनायाव। बेसेनो आरोना ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
दावबायनायावथ' जोङो जेरै स्कुल कलेज निफ्राय थाङो। फरायसाफोरखौ जों लाङोब्लाबो जेरै जारिमिनारि जायगा जोंनि साखाथियावनो थानाय जेरै मदन कामदेप बा बेफोरबायदिनो शिबसागर बेफोरबायदियावहाय जोङो दावबायनो लाङोब्ला जोंनि फरायसाफोरा मा मुलाम्फा जायो होननानै जों बुंब्ला बेफोरावहाय सिगांनि जेरै राजा रानिनि बायखोन्दा बेफोर जारिमिनारि जायखौ जोङो लिरनाय फरायनायाव मोनबोबाय थायो। बेफोरखौ जोङो मेगनजों नुयोब्ला जोंहा गियाना बांसिन बाङो एबा लिरनाय फरायनायाव जोंहा हेफाजाब जायो होननानै आं सानो। बेबायदिनोहाय जोङो सम थानायावनो गासिबो हागौमानि दा दावबायनांगौ दावबाय नानै दाब दाब जायगायाव जायगानि थासारि बा जाय गानि परिबेकखौ जोङो नायनानै लानांगौ अब्लासो जोङो गियान मोनगोन बा सोरबा सासे सुबुंजों माबायदि रायज्लायनांगौ जों बेखौ दावबायनायनि थ्रुयैबो सोलोंनो हायो होननानै आं सानो। जेरै गुबुन हादोर बा गुबुन स्टेटाव गुबुन भासा रायज्लायो बेखौथ' जों न'आव थायोब्ला जों बेसोरजों रायज्लायनो रोंनाय नङा नङा होमब्ला? जों जुदि दावबायहैनानै बिसोरजों बेबायदि गोरोबनानै रायज्लायो। अब्ला जोंहा बेयावबो रायज्लायनो रोंगोन आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन भाषा रोंनायावबो मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
उम दा थ' जोंहा समाबो जाबाय होनबा नोंथां दिनै दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनानै नों थांनिफ्रायबो गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां। दा दोनथ'नोसै नामा नोंथां गोजोन
औ औ जागोन नोंथां गोजोनथों।